नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
औ नोंथां नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों जोंनि बर' न'खरफोराव जोङो बायदि रोखोमनि दाउ अमा एबा जिब जुनारफोरखौ जोङो फिसिनानै जिउ खाङो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा औ औ नोंथाङा जोंनि जायगायावथ' बिदिनो गोबां रोखोमनि दाउ अमाफोरखौ जों फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव मा रोखोमनि दाउफोर एबा अमाफोर बायदि रोखोमनि जिब जुनारखौ माबैसा फिसियो एसे एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बिब्दिनो गोबां आइजोफोरखौ जोङो ओ जिउ खांनो थाखाय बा गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय बिदिनो दाउ, अमा बायदिखौ फिसिनाय खौ नुयो आरो ओ जोङो दावखौ मोनथाम रोखोमनि फिसिनायखौ नुदों आरो नोंथां ओ गिबियावनो जाबाय जोंनि ओ लकेल दाउ आरो नैथियाव जाबाय कयलार दाउ बुङो आरो बयलार दाउ बुङो आरो मोनसेखौ बेनि उनाव जोङो औ दाउखौ फिसिनोब्ला गिबियावनो दाउ बिमानि गोनांथि जायो ओ जोङो दाउ बिमाया न'आव थाखायोब्लाथ' मोजाङानो जाबाय आरो जुदि गैयाब्ला जोङो बारनिफ्राय बायनानै लाबो जायो आरो बेनि उनाव औ जेब्ला बियो फिसा जायो अब्ला जोङो फिसाखौ बिमानिफ्राय आलादा खालामामनानै दोन दोननानै दोननाय जायो आरो ओ मानो होनोब्ला जेब्ला फिसाया बिमाजों ओ आदार जानो हाग्राफोराव बा गोबोरफोराव एरलायो अब्ला बिसोरनियाव ओ बेरामफोर जानायखौ नुदों आरो ओ जेबायदि आइफोर बा साहिफोर बायदि बानानै बेराम जायो आरो बिसिनाव ओ बेनिखायनो जोङो औ बेनिखायनो बिसोरखौ आलादा खालामनानै दोनखानाय जायो आरो बिसोरनो जोङो औ ओ न'निनो माइरं ओ जा इंखुर बेखौबो होनाय जायो आरो हाथायाव मोननाय दाना बायदि खौबो होयो आरो आरो बिसोरनो औ ओ बिसोरनो जोङो बेरामफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय बायदि ओ बिजि बायदिबो होयो आरो आरो फेलौफोर बायदिफोर बेरामफोर जायोब्ला बिसोरनो ओ मुलिबो होयो आरो भिटामिन बायदिबो होयो आरो देरनो औ बेनि उनाव औ ओ जोङो जा बे लकेल दाउ बेखौ जोङो जब्रा जायोब्ला जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा ओ धोरोम फुल आरो मानिमुनि गिदिर उन्दै आरो ओ जारि बिलाय बायदिजों जोङो संनानै जाजायो आरो बेनि उनाव जोङो औ बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ फाननायाव खौ बाहायो आरो जा बिनि बिदै बेखौबो फननानै जोङो मुलामफा मोननो हायो बा नांगौ बेसादफोरखौ जोङो लानो हायो आरो बेनि उनाव ओ औ कयलार दाउखौबो जोङो एखे रोखोमैनो फिसिनाय जायो नाथाय कयलार दाउआ जा जोंनि लकेल दाउ बायदि जाया आरो एसे आलादा जायो
नोंथां
औ बेखौ जोङो दाउ बायदि हाग्रायाव ओरै आदार जाहैनायखौ नुवाखै बेनो जो बार'नि मोननाय दाना बेखौ जों होफैनाय जायो आरो ओ बेनि जोङो बिदैखौ आरो दाउखौ फाननाय जायो बेखौ ओ कयलार दाउखौ जोङो फिसा जाहोनो बा गहोनायखौ नुवाखै आरो गहोनो रोङा होननानै नुयो आरो बेनिखायनो जोङो बेनि दाउखौ डाइरेक्टैनो फानो आरो बिदैखौ फानो आरो आरो बयलार दाउखौ जोङो बांसिन फार्मफोराव फिसिनायखौ नुदों आरो बेनिफ्राय जोङो बिदै आरो बेदरखौ फाननानै नांगौ जिरादफोरखौ लानो हायो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ बेनि उनाव जोङो अमाखौबो ओ बायदि रोखोमनि नुयो नाथाय जोंनि ओनसोलाव जोङो ओ मोनसेल' रोखोमनि नुदों आरो ओ बेनिखौ जोङो जायफ्रा अमा फिसा गैया बिसोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौबो नुदों आरो जायफ्रा न'आव दंखायो बेसोरहाथ' ओ मोजाङानो जाखाबाय।
औ
बेनि उनाव जोङो अमाखौ जानायावबो बाह हायो आरो बेनि बेदरखौ फाननायावबो बाहायो आरो फिसा खौ जोङो फाननानैबो ओ रांनिफो आंखालफोर जायोब्ला बाहायनाय जाय आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
नोंथांमोननि ओनसोल सोलाव दाउ अमाखौ माबोरै फिसिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंगौ थारैनो फोरमायनो हागोन जोङो दाउ अमा मा बेफोरखौथ' न'खराव जोङो बर' गामिफोराव गोबाङैनो फिसिनाय जायो। बेफोर जोंनिया साफ्रोमबो न'खराव बेखौ फिसिनाय जायो बेखौ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि जायगायाव बै दाउफोरखौ जोङो फिसिनाय जायो। दाउ बे जोलैखौ जोङो जोलै गैयाबाथाय गुबुननिफ्राय बायना लाबो नलबा बाजारफोराव बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो। जोलै बुंबाथ' जोंनो दाउजो दाउ खौ नांखागोन लोगोसे दाउला दाउफोरखौबो नांगो जायो। बेजोंनो जोंनिया जेब्ला बिदि दाउखौ न'आव लाना फैबाय एबा जोलै लाना फैबाय बिदि फिसा जाबाय फिसायाव लाना फैयो गोबाङानो आरो बेफोरखौ जोङो आदार हिसाबै जोंनिया न'फोरावनो ओंखामफोरखौबो होनाय नुनो मोनो मायरं फोरखोबो होनाय नुनो मोनो बायदिसिना दावाफोरखौ कम बा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि जायगायाव बेनि जेब्ला देर गोन बे देरनानै जोंनिया फिसा जागोन एबा बिदै दैनानै फिसा जागोन औ बिदै दै ग'नायावबोथ‌' जोंनिया सम लायो बिदिनो ओ दान मोनसे लाद्राया जोंनिया नैजि एबा नैजिबा समसो लायो बिदि दिनो जे फिसा जाबा जों बेफोर फिसफोरखौ गुबुननो फानहरनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि जायगायाव बिदिनो बाजारफोरबो दङो नालाय बाजारफोराव थांनाबो बिदि फानहैनायखौ नुनो मोनो आरो बे दिनो दा दाउ बुङोबाथ जोंनिया कयलार दाउखौ फिसियो गोबाङानो। दाउदै जानो दाउदैखौ जोङो जानो थाखाय आरो बेदरखौबो जायो बेखौ बेनि अनगायैबो बयलार बयलार बुङोबाथ' बेखौ फार्म बायदिसिना गोदोर गोदोर बिदिनो जोङो न' लुनानै दोननायखौ नुनो मोनो बेफोरखौबो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंनिया न'खर न'खर बै अमा अमायाथ' थाखागोनानो जोंनिया बे अमाखौ जोङो जेनेबा फिसायाव जोङो बाजारनिफ्राय बायना लाबोयो‌ गुबुननि नखरनिफ्राय बायना लाबोनायखौ नुनो मोनो बेवहाय जेब्ला देरगोन देरनानै बेवहाय अमा बुन्दाफोराथ' बिदिनो ओ बेखौ उम बाजारफोराव जों एबा बेफारिफोरनो फानहरनायखौ नुनो मोनो देरबाथाय एबा जेबा बुन्दिफोरखौबो बिदि फानहरनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो अमा बुदिफोरखौ जोङो जेनेबा फिसा जाहोनायखौ खौ नुनो मोनो आरो जेब्ला बेनि फ्राय फिसा मोनगोन फिसाफोरखौ जोङो बाजारफोराव फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिसोरनो आदार हिसाबै जों होनाय बुङोब्ला आदाराव जोंनिया जेनेबा माइ माइ सौनानै जि थालांनाय माइ आव थालांनाय जेनेबा बे गुन्दै गुन्दैफोरखौ जों होनायखौ नुनो मोनो। आरो बेजोंल' जाया बेयो गुन्दैजोंल' जाया बे जोङो ओंखामफोरखौबो ओंखाम खालायफोरखौबो होफानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनायैबो जोङो बाजारफोराव दाना मोननाय खौबो जोङो होयो अमाफोरनो जुदि अमाफोरा जोंनिया माखासे थायोब्ला आरो खम थाबोला थ' बिदिनो जाबाय जेनेबा न'फोराव सेरेब सावनानै जि उफ्रि थालाङो बैफोर उफ्रिफोरखौबो जोङो गुन्दैजों लगायनानै होनाय खौ नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव मोसौफोरखौबो गोबाङै फियो आरो बोरमाफोरखौबो मोसौ बोरमा बुङोबाथ' बेफोरखौ जोंनो जेनोबा फिसिनायाव जाहोनांगौ बा हाग्राफोरखौ जाहोनांगौ जायो। हाग्रा बुङोबाथ' बेवहाय बिसोरखौ होना दोननो थाखाय जायगा नांगौ। बे जोंनिया बोथोर लायै बोथोर जायगा मोना थेवबाबो जोङो ओ खायफा जागा थानायफोरावनो बेफोरखौ होना दोनो आरो बेनि अनगायैबो इ फोथारनिफ्राय हाना लाबोनायनि उनाव जि थालांनाय जोंनिया बै आ जिगाब बेफोरखौबो जों होनायखौ नुनो मोनो मोसौफोरनो आरो मोसौखौ बोरमाफोरनोथ' जोङो बिदिनो बिलाइ गोथां बिलाइ फोरखौ हाननानै होनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो जिब आरो फिसिनाय बुङोब्ला सेसाफोरखौबो न'खर न'खर दानिया फिसिनो हमो आरो बेनि अनगायै बै सैमा सैमाफोरखौबो फियो। सैमाफोरखौ जोङो फिनायखौ दानिया नुनो मोनो मावउजि बेफोरखौबो जोङो न' खर न'खर गोबां फिसियो आरो बेफोरखौबो जेनेबा सैमाफोर फिसियोब्ला सैमाफोराथ' गोबां रोखोमनि थायो नालाय बेफोरखौ जोङो मोजां रोखोमनि जुदि फिसिना दोनोबा बैफोरनिखौबो जोङो फिसाफोरखौ फाननानै जोङो रांखावरि खामायनो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो न'खर न'खर दानिया जोङो मोसौ आरो जेनेबा ओइ मोसौ मोसौनिफ्राय गाइखेर मोनो नालाय गाइखेरफोरखौबो जों फाननाय नुनो मोनो आरो खराइफोरखौबो जों न'खर न'खर बिदिनो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां गरायाबो जोंनिया बेदिनो औ खामानि होयो आरो बिदि बायदि रोखोमनि जोङो फिसिनायफोरखौ माने जिब जुनारफोरखौ फिसियो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो माबाफोर बिदिनो फिथाव फिसिनाय जुनारफोर दंबावो नामा आरो?
नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोङो फारौखौबो फिसिनाय नुदों आरो ओ दाउफोरनि गेजेराव ओ जोङो आरो हांसो बायदिखौ फिसियो आरो। जोङो बिसोरखौ दाउ बायदिनो माइ रंबो होयो आरो गुन्दै बायदिबो होयो आरो हांसोनो। जोङो औ फारौखौ जोङो ओ बिदैखौथ' बाहायनाय जाया नाथाय बेनि बेदरखौ आरो जा फारौनि फिसा बेखौ जोङो फानो आरो जोङो जा बे फारेवनि खि जोङो बेनि बे खौ मुलि बायदिबो बाहायो आरो जेब्ला जेरै जोङो गुग्राफोर जायोब्ला फाना गुग्ला बिब्दिफोर जायोब्ला जोङो बेवहाय जा फारौनिखि बेखौ होयोब्ला मेगन ओंखारो होननानै फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो बेखौ खौ जोङो मुलि बायदिबो बाहायो आरो जा औ बेनि फिसाखौ जोङो फाननायावबो बाहायो आरो बेबादिनो जोङो हांसो औ हांसोखौबो गुन्दै बायदि होनानै जोङो फिसिनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समा बो जाबाय नोंथांजों बिदिनो बायदि रोखोमनि न'खरावनो जोङो फिसिनाय जिब जुनार बैफोरनि सायाव बैफोरनि बागै सावरायनानै नोंथांनिफ्राय मिथियै बाथ्राखौ मिथिनानै जोब जोबोद गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ